औ
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां? औ औ खोनादों नोंथां।
हेल'
हेलौ खोनायाखै?
खोनादों ना?
औ खोनादों आं आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा
हेल' हेल'
खोनायाखै नामा नोंथाङा?
ओ नोंथाङा एसे साइड जायोबा मोजां जागोन नामा? ओ नेथा नोंथांनि या दुखु जादों।
औ दा खोनानो मोनबाय नामा? नोंथां खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा।
हेल'
खोनाबायना नोंथां? हेल' हेलौ
खोनादोंना? औ खोनादों आंनिखौ औ खोनादोंना आंनिखौ खोनादों आना हेल'
औ खोनादों। औ खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ खोनाबायना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
खोनादोंना खोनायाखै खोनाबाय ना? औ औ थारैनो नोंथाङा दा औ खोनाव खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना खोनायाखै खोनाबायना नोंथां?